अ माने जोंहा थि खालाम नाय बायदि आबहावानि सायाव रायज्लायिसै नङा होमबा
औ जागोन दे जागोन। रायलाय जागोन।
दानि बुंदोंमोन ना आबआ गुबुंले जानायनि बाथ्रा माने आं बे बाथ्रा खौ बुंदोंमोन आरो नोंथाङा जे बुंदोंमोना दै दैमा फोराव गारहरोब्ला एसे रैखा जागोन होननानै आं इखौनो बुंफिन बिदिनो सानबाय आरो
औ दे बुंलाय
फोराव बा दंगफोराव गारहरोब्ला जोंहा आबाद फोथाराव बेनि दैखौनो लांनाय जायो नालाय आबाद फोथार बेआवल' नङा जोंहा जोंनो दैनि गोनांथि जायनायखौ जेखि जाया खामानियाव बायो हिसाबै जोंहा जुदि बिदि जाबोर जाला बा प्लास्टिकफोरखौ दैमाफोराव गारहरब्ला दैया गायो दैया गाज्रि जागोन आरो लपस्टिक बा जाबोर जोथोर गानायफोरा जोंना आबाद फोथाराव सहैगोन थ बेयाव आबादाबो खहा जागोन आरो हायाबो गाज्रि जायो औ ओमफ्राय जोङो बेफोरखौ दैमायाव गारनायनिख्रुइ आरो गुबुन राहा लानो हायो आरो जोङो सावोब्लाबो प्लास्टिकफोरखौ ओ ओरैनोथ‌ जों पा खौ खम खालामनांगौ आरो प्लास्टिकआसो जोंखौ गाज्रि खालामो नालाय जोंनि आबहावाखौ बांसिन प्लास्टिक बुस्थुआनो जोङो जुदि प्लास्टिकखौ बाहायनानै बेखौ सावोब्लाबोथ उखुन्दै जानानै जोंनिनो जोंखौनो खहा खालाम खालामो आरो।
औ जोंखौनो जोंखौनो खहा खालामफैगोन।
औ बिनि थाखायनो प्लास्टिकखौनो खम बाहायनांगौ आरो प्लास्टिकनि जायगायाव गुबुन माबा मोनसे बाहायनाय जेरै पेपारफोर बाहायनाय लेखा बिलाइफोर बेफोरखौ बाहायनाय हायो। मनाफोरखौबो जोङो बिदिनो बसथा बस्ता जेरै बै फाथोरनि दिरुं बेफोरखौ बायनो हायो आरो लासिकनि अनगायै
न
औ आरो जोंहाथ औ गोबां गिदिर गिदिर कलकारखाना ओंखारला जोब्बाय नालाय जोंनि आबहावा बि फोरनि उखुन्दैफोरजोंबो बेफोर ने उखुन्दैफोरजोंबो गुबुंले जाबाय आरो बेफोर इनद स्रिखौ खुलिनो थाखाय जोंहा गोबां बिफां लाइफां दानफायनो गोनां जाबाय जोंहा बिफां लाइफां बिफाङा खम जालांबाय नालाय फोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुफोरखौबो जों बिफां लाइफां बिफांआसे सोबनानै लायोमोन नालाय बेफोरो खम जालांबाय ना नालाय बिदिनो गुबुंले जालां बांसिनिफ्राय बांसिन गुबुंले जालांनो हमबाय आरो दा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो सै सानदों नामा? बेनि सायाव
बेनो दा जोङो बेै हवाखौ जों गुबै होबथानो नांगौब्ला जोङो बिफां लाइफां गायो ब्ला अब्ला जोङो बिफां गाय बिफांखौ बिफां लाइफां बिबाङा बांद्राय ओंखार जायोब्ला
औ औ
हनि जि अक्साइद गेस बे गाज्रि गाज्रि गेस बेफोरखौ जोङो बिफांनाय बिबाङा बोगथाबनै आबहावा एसे सहाय हगोन होननानै आं सानो आरो बिबायदि दा जिहेथु जोंहा आ गारि मटरनिफ्राय कार्बनडाइ अक्साइडफोरा बांद्राय जानायनि थाखाय जोंहा दुंथायाबो बांद्राय जाबोनो हांगासिनो दङ, बे दुंथाखौ होबथानो थाखायबो जोंहा बंफां लाइफांनि बिराद गोनांथिथार, बेनिखायनो आं खावलायनो सानो सोरखौबा साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ जाहाथे। जोङो दंफां लाइफां गायो। आं खावलायो।
बिदिनो बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनावनो जोंना नांगौ समावबो अखा हाया आरो। ओ अखा हाब्ला। गोबां बिबांनि नांनायनि बारा हायो बेफोरबायदि आरो आरो बिदुङाबो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जाबोगासिनो। बिदिनो बिदिनो।
औ नंगौ।
जोंनोथ गोबां अखानि जोंनो जों जिहेथु आबाद मावनानै जायो हिसाबै जोंनो अखा। खौ गोनांथार आरो अखानि दैजोंसो जोङो। औ आबादफोराबो मोजां जायो औ। जोनोथ थांनानै थानो थाखाय दैनि। गोनां खाथार नङा होमबा। ओ बेबायदिनो जोंनि आबाद। फोथाराव बा बिफां लाइफांफोरनोबो दैनि गोनांथि जायो बिनि थाखायनो ओ जोङो अखाखौ। अखायाथ दा नांगौ बायदि। बि हाला नालाय जों। बिफां लाइफां गायफनब्लासो अखाया हाब बि औ
औ औ।
अखानि अखा मोजां मोन। अब्लासो जोंबो आबादखौ मोजां मोननो हागोन।
औ अखाया मोजां हायोब्लासो आबादखौ मोननो हागोन नङा होमबा। जेब्ला अखाया मोजांहाय। जाब अब्ला आबादाबो मोजां जानाय नङा।
औ। आरो आबहावानि सायाव माबाफोर बुंबावनो।
आरो आ।
हेल'
अ खोनादों।
औ देलाय बुंलाय।
औ दाथ जोङो। आबाद मावो नङा होमबा आबाद मावोब्लाथ जोंहा आबहावाथ जोबोद गोनांथिथार जेरै माइ गायनो थाखाय ज अखायाबो गोनांथि दा बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो बेखिनिया अखानि बिमाङाबो खम जालांदों आरो लोगोसे जोङो सुबुं माहारिया जिथु दाावमा दाउसाफोरखौ जोङो बुथारलाबायनानै जायो बुथारलाबायो बेफोरनि थाखायबा जोंनि फोरा जे गुबुंले जादों होननानै आङो सानो।
माबायदियै जेनेबा?
जेरै जोङो दा माब दाउफोरखौ बुथारबाय थायोब्ला जोंनि बे ओ एम्फौ एनलाखौ बेखौ दाउफोरा जानाया खम जालांगोन बेनि जाउोनाव जोङो आबादफोरखौ मोजाङै मोननाय नङा आरो एम्फौ एनलाया बांद्राया जायोब्ला जोंनि आबादखौ एम्फौ एनलाया जायो नालाय बे जानानै बेखौ आबादखौ गाज्रिखौ खालामगोन अब्ला जोंनि सुबुंफोरा आबाद मावनो हानाय नङा बेनि जाहोनाव जोङो रां खामायनो हानाय नंङा बा जोंनि जानांगौ फैनाखौ बेखौ मोनफुंनो हायाबा जानो हागो। इदि आं हा सानो। आरो नोंथाङा मोनथिगौ ना मायबाफोर?
आंनि मिथिनायाव आरो
हेलौ
जोंनिया आङो अखानि जों जिहेतु अखानि बागै रायलायगासिनो नालाय अखानि सोमोन्दै सोंनोसै। ओ जोंनियाव अखाया अखानि अखाया माबोरै हायो बेफोरखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
अ अखा हानाय जाना बांद्राय मि जेब्लाबो एसे ए मिथिगौ ओ दा अखाया अखा होनना बुङोब्ला जों बे अखायाथ' जोंनि
अखायाथ' जोंनि
ओ जोंनि बुहुमाव थानाय बे दैमा राननानै बे हाखरफोरा सान दै खफ' जों बे दै खफ अख्रङाव बिरलाङो। बे फाथ्ला जानानै दुंया जायखौ जोङो मेगंजों नुनो मोना बेखौ बे बिरलांनानै बि जोमै जाहैयोबा बि जामैयानो अखा महर लायो ओ बेखिनियाव आङो मिथिगौ आरो नोंथाङा मिथिगौ ना बिनि
आरो ओ आं खोनानाय माने लेखाफोराव आगोलाव सिगाङाव ओरैबायदि फरायनो मोनदों आरो बे जिहेथु मौसुमि बार दंना बेयो मां माने ज जोंनि आसामाव आरो जोंनि आसामाव माबोरै अखाया फैयोबा माब्लाबा समाव अखानि बिबाङा खम जायो नङा होनबा आरो माब्लाबा अखाया गोबां जायो माने अखानि बिबाङा खम बारा जानायाव जोंनियाव अखा हानाया माने ओरैबायाददि हायो बिदि बुंनाय बायदि लिरनाय दं आरो मा होनो मौसुमि बारा जोंनि ओरै सा खना बा सानजाखै बा बिरबोयोब्ला जोंनियावथ ओरै हाजो सेर सेर नङा होमब्ला जोंनि आसामावथ हाजो दंना ओरै साहाखै भुटान हाजो दं माने बे भुटान हाजोआव ओ बे मौसुमनि बारा नांथाबफैयो जाहैदों ना थानानै बे मौसुमि बारा जोंनोव अखा लाबो थायो जाहैदों औ सौग्रावनानै अखा हाफैयो जाहैदों माने आं बांद्राय गोसोआव गैला जाखिनि एसे गोसोआव दं सिगाङाव फरायना मोननानै आङो बेखौ होनबाय आरो बांद्राय गोसोआव गैला माने आङो
बे बाथ्राया नंगौ नंगौ बे बाथ्राया बे जोमै मैसुमि बेनोथ बे जोमैफोरानो जायो नंङा होमबा मौसुमि बारजों बियो लोगो जाफानानै बे जोमै ओ हाजोफोराव स बियो फैनानै जोंनियाव बियो अखा महर जाफायफिनो बेखायनो बुङो जोङो दंफां लाइफां गायोब्ला अखाया बांसिन हायो जेब्ला दंफां लाइफां गोजौ गोजौ थायो अब्ला बि मौसुमि बारफ्रा दंफांखो सौहुरनानै बै दंफां लाइफां बे साखाथि फाखाथि अखाया हा-हायो बेनिखायनो बेबायदि हायो होननानै मिथिगौ आरो
औ
आरो बिदिनो बेखायनो जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन साफ्रोमबो सुबुंफोरा अब्लानिया जों नांगौ बायदियै अखाखौ मोननो हागोन
औ दाथजों सानैजों बेखौ जों सानैयाल मावनांगौ बे नङा आरो जोङो गाैबो ज लोगो नांनानै बयबो हेफाजाब होलायलायबासो जोङो संरैखा खालामनो हागोन नङा होमबा औ सासे मावनानै सासेयानो बे बे मोनसे गोरोन्थिखौनो मावफ्लेबाय थाबा जानाय नङाना गासिबो जों ज लोगो नांनानै ओ औ आबहावाखौ संरैखा खालामनो नाजानांगोन आरोना।
औ साफ्रोमबो सुबुङानो बे आबहावाखौ। संरैखा खालामनायाव बिबान लानांगौ। आरो बयहाबो दायथ दं होननानै जों सानो आरो न।
औ। आरो माबाफोर बिदिब्ला नोंथां दोनथनोसै नामा उनफोराव सम मोजां सम मोन ब्लाआरो सावरायफिननोसै नङा होमबा